औ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खानादों।
दे होमबब्ला जोंहा दिनै माबानि सायाव राय्लायनोसै बर'फोरनि जौ संनायनि आदबनि सायाव मोनथिबाय।
औ औ।
जोंहा मोनथिखायो नंङा होमब्ला जौ होनबाथ' जोंहा माखौ होनो। जौआ जाहैबाय जोंनि गोदो गोदाय आबैया जौमोननि समनिफ्रायनो माबाबोनाय मोनसे दोरोङारि हिसाबै बाहायजाग्रा जालांबाय नङा होमबा दानिया
औ औ
दोरोङारि बेबो लोंग्रायावनो जाहैबाय लोंग्रा होननानै बुंनांसिगोन दोरोंङारि लोंग्रा होननानै माब्ला समनिफ्राय बाहायजेनदोंमोन बेखौ बुंनो हाला आरो जिखुनु जाया जों जोंथ' जोनोमनिफ्रायनो मोनबायनाय नालाय जों जिेखुनु जाया जों बेखौ दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय नुबोबाय थादों जौफोरखौथ' जों गोबां बिथिङावनो बाहायो नङा होमबा जोंना बर' समाजावथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ मा होनो सावरि जानायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय बायदि माने सान्दुं गोसो बायदिफोराव माने माने गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै मा होनो दोरोंङारि माबानि बिथिङावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै दोरोंङारि मावनाय दांनाय जेरै हाल जांख्राफोरावबो जेरै हाल जांख्रा जेरै जोंहा माइ गायनाय दाथ' माइ गायनाय बोथोर नङा होनब्ला
औ औ
माइ गायखांनानैबो जोंहा बेफोरखौहाय माबारोरै बाहायो होनबा माबानानै मा होनो गायखांनानै ज' माने मेंनायखौ मेंगाहोनो थाखाय लोंनायखौ नुनो मोनो आरो उम बेबो जोंहा माबायावबो सावरि बादारि जाबाबोथ' जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोना जेरै बेदर खाजिजों लोगोसे जौ होनाय सावरि बादालिफोरावबोथ' जौ नङाबानो जाखाथारा जोंना बर' समाजनाहा गोदोनि माने गोदोनि दिनावहाय जों नुनो मोनबावसोमोन गोदनि दिनावहाय जोंनिया बर' समाजफोरनियाव दानि बायदि माने फैसा थाखाजों माने हाजिरा लिङामोन आरो माने बिदिजोंनो जायोमोन मा होनोमोनलाय माबा मोनसे सोरनावबा खामानि मावनांगौबा सोरनावबा माबाफोर लुनांगौबा जेरै न' बांफोर लुनांगौबा सोरनावबाफोर माबाफोर हाग्रा थाग्रा बोस्रांनांगौबा सोरनावबाफोर बस बास खामानि जायोब्ला सोरनावबाफोर हाबा हुखा जायोब्ला जोंनाथ' जौजोंनो जानायखौ नुनो मोनोमोन दानियाथ' माखासे बिथिंङाव नायनो थांबा जेरै न' लुनो थाखाय जोंना हाजिरासोनांगौ नङा होनब्ला दानि दिनाव गोदोहाय जोंना हाजिरा होलायामोन होननानै खोनायो आरो माने खोनाय माने नुबोदोंबो जोंङो माखासे समाव सिगां समावहाय माने हाजिरा होनायनि सोलाय माबाखौ नुनो मोनदों हाजिरा होनायनि सोलाय जेरै मा होनो जौ होनाय खाजि होनाय बेफोरजों जायोमोन आरो जौआथ' जोंना माबायावबो बाहायजायो नंङा होमब्ला मा होनोमोनलाय हाबायावबो बाहायो बसफोरावबो बाहायो बर' समाजनि माखासे दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनो दिनैसिमबो बाहायो आरो जोंनाथ' जौ नङाब्ला बैसागुआवथ' जाखाथारा बैसागुआवथ' जौ नंङाब्ला जाखाथारा बैसागुआवथ' जौ बिदि नांखाथारगौ
उम
जोंना जौ बिदैया आरो जोंना माबासो बर'फोरनि सिनायथि हिसाबै मोनबावबाय दाख्लै दाख्लैसो मा होनोमोनलाय जि आइ थेक मोनबावबायसो बिनिखायनो जों बुंनाय माने गुबुन हारिफोरा संनो रोंना रोङा बेखौ बुंनो थाङा जोंसेन्थु जोंना बर' फोर जौफोरखौ संखायो आरो गोदोनिफ्रायनो आरो जौखौ जोंना मुलि हिसाबैबो बाहायो जेनेबा जों उन्दैफोरावहाय उन्दैनिफ्रायनो मोनलोंबोखायो नङा होनब्ला जोंना बर' समाज ना मा होनोमलाय खुगाफोराव माबाफोर जायोबा माने जब'खाना सब माहोनो बेफोरबो जायोबा आरो बिबै बिबौआथ' मा होनो गथ'फोरखौ बानानै उन्दैनिफ्रायनो सालायावसो सोलाहोखायो। बिनिफ्रायनो जोंना जौ लोंनाय हुदा जाबोबाय आरो। आरो जौआ जोंनिया मा होनो दोरोङारि बिदिनोै जोंनिखौ माखासे सुबुंफोरा बुङो खहा जायो होननानै खिन्थु खहा नङा आरो माने मोनसे जोंनि हारिमु होननानैसो साननानै लानांगोन बे जौखौ बाहायनो रोंनायनि सायाव बेयावसो सोनारो नालाय अबारद्राय बाहायोबा अभारद्राइ बाहायोबा गाज्रि आरो मानि लिमिटनि बाहायोबा बिराद मोजां आरो।
उम।
आरो जोंना सान्दुं गोसाफोराव मावनानै दांनानै मेंनानै फैयोब्ला माने देहाफोरखौ थान्दा खालामनो थाखाय देहानि मानि उदै सिङावथ' गरम जानानै थायो नालाय उदै सिङाव गरम जाबाथ' मा होनोमोनलाय देहाफ्रा गरम जायो नालाय। बिनि थाखायनो मा होनो जौ बिदैखौ आराम लोंनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्रायो सोरनावबाफोर बिदिनो मा होनोमोनलाय ओ मा होनो बिदिखौ ओ सावरि बादालि जानायावबो जौ बर'फोरनियाव हाबा हुखायावबो जौ, भसफोरावबो जौ, बैसागुआवबो जौ। आरो बिदिनो दोरोङारि बिदिनो दोरोङारि फुजा फाथालि होनायफोरावबो जोंनियाव जौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बर' समाजाव।
ओम।
आरो जोङो जौखौहाय मा होनो दानियाथ' जोंना मा होनो बिजनेस टाइपआवबो जालांबावबायसो नङा होनब्ला?
ओम ओम।
बेफोरखौ फाननानैबो जों रां आरजिनो हानायनि मोनसे सुबिदा जाहैबाय।
ओम।
आथिखालाव मानि समा सोलायबोनायजों लोगोसे बेफोरनि स्टेपफोरा सोलायबोबाय आरो।
ओम।
नोंथाङा दा ओ आंथ' माबानि जौफोरखौ मा मायाव बाहायो बिनि सोमोन्दै बुंलांबाय नोंथाङा दा माबा जौखौ माबोरै सङो एमावफोरखौ माबोरै देयो मा सानबेसे दोननांगौ सानबैसेजों जौ बिदिया ओंखारो बेफोरनि सोमोन्दै बुंलांदो दे।
जौ संनोथ' सिगांग्रो जोंहा माबासो नांग्रोगोखागौ जाहैाय एमावसो। ओम एमाव एमाव नङाबाथ' जौआनो जाखाथारा।
ओम।
एमाव देशों थाखाय जोंहा गिबियावनो सेरसे बा नांगौखिनि जखानि माइरं' लाग्रोयो बे माइरं'खौहाय ला माइरं'आ रुनायबा जाया आरो आलुवासो नांगौ। बेवहाय बेखौहाय उवालाव देनानै दायो आरो उवालाव देयो।
एमाव बानायनो थाखाय ओ माइरं गोजा जाया आरो एमाव बानायनो थाखाय ओरै गुबुन गुबुन मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै दंफां राखेब
औ
थालिर बिलाइ खान्थाल बिलाइ ओमफाय आगोर सिथा ओमफाय आनारस बिजौ बिदिनो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन जायगा बाय जायगा एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि होयो आरो।
ओम।
ओमफाय बिदिखौहाय खांनानै लाग्रोयो खांनानै लानानै उवालाव मोजाङै देग्लिनानै लायो आरो देग्लिखांनायनि उनावहाय
औ
बेखौ खायफाया एसे गिदिर गिदिर बानायो ओमफाय खायफाया बिदिनो एसे फिसा फिसा बानायनानै लायो आरो। बेखौ जेब्ला देग्लिखाङो फिसा फिसा ओमफ्राय सिथावफोर बादि दानानैहाय मोजाङै सान्दांगायाव बा गुबुन प्लास्टिकफोरावहाय जिगाब सारनानै होस्रानै बेवहाय आराम फेन्नानै दोनो आरो फेन्नानै माने थख' थख' दोनो आरो दाखांनायनि उनावहाय।
सिथाव मानि बै गल गल लारु लारु लारु
औ औ लारु बादि लारु लारु बादि। बिदि दायो आरो बिदि दानानैहाय फिसा फिसा दायो खायफाया बिदिनो ओमफ्राय खायफाया एसे गुवार गुवार दायो आरो बिदिनो। दाब्ले दाब्लेनो
औ खायसे खायसेखौ गल गलबो बानायनो मोनबावसो ना?
औ औ। बे एमाव दानाय समाव आरो सिगांग्रो दस्रा गुबुन थाइनै एमाव खर'बो होदेर होदेरो आरो बे नङाबा एमावा गोरलै बा जौ संनायफ्राव जाया बेबायदि जायो आरो एमाव खर' एमाव बि सिगां दोननानै लाग्रोयो ओं।
औ
जेब्ला दाखां दाखां देखांनायनि उनाव दाखां दाखांब्लाथाय बेखौहाय मोजाङैहै साननैसो हरनै सो फोराननानै दोनबाय आरो।
उम।
न' सिङावहाय आरामनो।
औ
जेब्ला रायो अब्ला बेखौहाय बोखाबाय बोखानानैहाय नांगौखिनि जौ संनायावहाय बेसेबां सेरबेसे माइरंफोरखौ सोरबसे संदों बेयावहाय हिसाब खालामनानै हाय उननानै होबाय आरो।
उम।
जौ संनो थाखाय सिगांग्रो माइरंखौहाय ओंखामबादि संग्रोना लाग्रोबाय बेनि उनाव आराम बेखौ लखबनानै फुसुयो आरो फुसुनायनि उनावसो एमावखौ फुनो। मोजाङैहाय फुनखांनायनि उनाव बेखौ बिदिनो प्लास्टिक प्लास्टिक ब्रा ओरै जोंहा बे सान्दांगाफोरावबो प्लास्टिक बस्थाफोर बनानैहाय बेखौ फेनानै दोनो आरो बे मामा माइरं हं खौहाय एमाव जौ संनाय मा हम ओंखाम ओंखाम बादिनो जाबाय आरो बे। जेब्ला हरनै हरथामसो जाबाय बेखौहाय बोखाना बोखांनानै। जोंहा जौउ दोआवहाय दोननोसै आरो। जेब्ला दोनो अब्ला हरथामफोर जायोब्ला बेयो बिदै जाबाय आरो बिदै जौ गिसि जायखौ जों लोङो बेबायाददि जाबाय।
औ
बिखौ बिदैबो लोंनो हायो। बिदै आरो बिदि नङाबा गोरानै लोंनो थाखाय जोंहा जु सिगां सानब्रै बा हरब्रै हरबासो दोननानैहाय अखानायै मावनो थाखाय सिगां दै लुग्रोनांगौ जायो आरो।
अ सोमनानै दोननाय जायोना सोमनानै दोननाय जायो।
औ औ सोनानै दोननानैहाय दै लुनानै दोनसै हरावहाय ओमफ्राय अखानायै मावनोसै आरो बेबायदि मा मावनाय समाव बिदिनो जौआ बिसिबां जखानि बा बिसिबां ओंखारहैगोन बेबायदि आइडिया खालामनानैहाय दै होनानै मावो आरो।
औ
दै मावनाय मावनाय सिस्टेमाथ' बिदिनो खायफाया
मुलिजोंबो मावो आरो खायफाया गुबुन गुबुन जायगायावहाय मुलिनिफ्राय दिखांनानै मावो आरो। ओमफाय जोंनिथिंथ बिदि मावनाय जाया मुलिजों जों ओ माबानानै- बे पाइभजोंहाय सोलिनानै मावो ना औ बेखौ सो
मोनसे मोनसेया पाइपजों मोनसेया दुमनाय ना!
औ दुमनाय ओङ-
आ है माबाना बैसागुनि जौ संनायाव एमाव होनाया आलादा ओमफ्राय मावनायनि थाखाय- एमाव होनाया आलादाना माने मावनायनि थाखाय गोसा जानायनि थाखाय बांसिन होयोना-
औ औ!
ओमफ्राय बैसागुआव होनायाथ' थाइफा थाइनै गाहामल' होयो खोमा! देर मान फिनाय नालाय गोबावजों गखायो होननानै-
गोदै गोदै गोदै लोंनाय जायोना!
औ!
ओम-
मावनायनि माबानाया एमाव खरा होनाया एसे गोरा जायो खोमा!
औ औ!
दाना गोरानबो लोंसैना गोदोथ' बिदिल'सो लोङोमोन दानियाथ' गोरानबो बर'ना लोंग्रा जाबाय! ओम ओम सेरेब होनो सोरबा -सोरबा! जोंथिं गोरान होनो आरो-
औ!
उम- दे जासिगोन दे!
औ दे ओङ-